हेलौ नोंथां औ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ गिबि गिबियावनो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन हर नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दालिसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ जुदि नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन।
सावरायजागोन नोंथां।
औ दा गिबियाव जागायग्रोनोसै।
औ
इन्टारनेटा गोदान बिगियान आरो बिरंदामोननि मोनसे गेदेर दिहुननाय। दिनै बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय। फरायसाफोर फोर फालांगिरिफोर आबादारिफोर साख्रि आवलाफोरखौ लाफानानै गासै फार्मजों जेनेबा इन्टारनेटखौनो बाहायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ बियो जोंनि जेनेबा सोलोंनाय रायज्लायनाय खामानि मावनाय आरो थांना थानायनि लामाखौ सोलायबाय इन्टारनेटआ जे बुहुमनां नेटर्क जाय लाख लाख कम्पिउटार मबाइल फन आरो गुबुन डिजिटेल डिभाइसफोरखौ जेनेबा फोनांजाबो
औ औ
इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा बुहुमनि जायखिजाया जायगानिफ्राय जेनेबा गोरलै खारिथिखौ रायज्लायनो हायो आरो गुबुनफोरजों जेनेबा जों रायज्लायनो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
औ गंसे स्मार्ट फन आरो इन्टारनेट फोनांजाबनायजोंल' जों माखासे सेकेण्डनि गेजेरावनो जेनेबा जों गियानखौ खौ मोननो हायो नंगौ ना?
औ-औ
औ इन्टारनेटा सुंजाबथायखौ सिगांनिख्रुइ गो-गोख्रै आरो गोरलै खालामबाय गोदोनि सु समाव जेनेबा सुबुंफोरा गंसे लाइजाम मोननो थाखाय जेनेबा गोबां सम एबा सप्तासेबो जेनेबा नेना थानो गोनां जायोमोन नंगौना नोंथां?
औ औ
औ दिनै जों जेनेबा इमेलनि गेजेरजों जोङो ससेयेल मिडियानि गेजेरजों जेनेबा जों गोख्रैनो खौरांफोरखौ जेनेबा जोङो दैथायहरनो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ जेनेबा गोजानाव थानाय लोगोफोरजों जों जेनेबा भइस कल बा जेनेबा भिडिअ' कल खालामनो हायो। बिदिनो आरोना गोबां दं इन्टारनेटनि गुबुन मोनसे मुलाम्फायानो जादों बियो जोबनो गैयै जेनेबा खारिथि होयो
औ औ
जेब्लाबो जों जारिमिन बिगियान गेलेमु सावस्रि एबा सोलिफु आयदाफोरनि जेनेबा सोमोन्दै जेनेबा मिथिनो लुबैयो अब्ला जों जेनेबा अनलाइन नायगिरनो हायो आरो जेनेबा सेकेण्डनि गेजेरावनो खारिथि मोननो हायो नाथाय
औ औ
फरायबो नां नायनांगौदि जेनेबा खारिथिया जेनेबा फोथायथाव फुंखानिफ्राय फैदोंना फैयाखै? आंनि साननायाव इन्टारनेटआ सोलोंनाय आरो रायज्लायनायखौ जोबोद गोरलैसिन खालामबाय बियो समखौ बासायो गियानखौ बांहोयो आरो सुबुंफोरजों जेनेबा मुलुगजों सोमोन्दो लाखिनायाव जेनेबा मु दद खालामो आरोना
औ औ
जोंबायदि जेनेबा फरायसाफोरनि थाखायबो जेनेबा बियो मोनसे जोबोद बाहायजाथाव आगजु मानोना बियो सोलोंथाइ आरो गावारि जौगानाय मोननैखौबो जेनेबा मोननैयावबो जेनेबा हेफाजाब होयो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ
औ दानिया आं इन्टारनेटनि माखासे गुबुन गोनांथार जेनेबा बाहायथिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायबावनि नोंथांजों
औ
इन्टारनेटआ मानसिफोरनि फालांगि खालामनायनि आदबखौबो जेनेबा आबुङैनो सोलायबाय। दिनै जेनेबा जों गोबां कम्पिटारफोरनि कम्पिटारफोरा जेनेबा गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा जों अनलाइननि गेजेरजोंनो फाननो हायो। फिसा फालांगिनि जेनेबा बिगोमा फोरा जेनेबा वेबसाइट आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फोसावनो हायो बायग्राफोरा जेनेबा बेसेन्टफोरखौ रुजुनो हायो रिभिउ फरायो फरायनो हायो आरो ननिफ्राय दिहुनजानाय जेनेबा बेसादफोरखौ जोङो अर्दार खालामनो हायो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ थारैनो।
बियो सम आरो रां जेनेबा मोननैखौबो बासायो। इन्टारनेटनि गुबुन मोनसे गोनां बाहायनायानो जादों जेनेबा अनलाइन बेंकिं जों जेनेबा रां दैथायहरनो हायो जेनेबा बेंकनि बेलेन्सखौ जेनेबा जों नायनो हायो मोब्लिब आरो दैनि बिलफोरखौ जेनेबा जों होनो हायो मबाइल फनफोरखौ जेनेबा रिसार्च खालामनो हायो आरो जेनेबा जों ट्रेन बास एबा फ्लाइटनि टिकेट बुक खालामनो हायो मबाइलनि जोहैनो।
औ
अ सिगाङाव बेंकफोराव सुबुंफोरा गोलाव सारियाव जेनेबा गसंना थानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै बे सिबिथायफोरखौ जेनबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माखासे मिनिटनि गेजेरावनो जेनेबा जों फोजोबनो हायो। नंगौना नोंथां औ। इन्टारनेटआ जेनेबा अनलाइन सपिं खालामनायखौ जेनेबा अनलाइन सपिं खालामनायखौबो जेनेबा जोबोद मुंदांखा खालामदो। सुबुंफोरा गावनि न'निफ्रायनो जेनेबा ओंखारा लाजासिनो जि जोम बिजाब मबाइल फन जेनेबा इलेकट्रनिक बेसाद फोर गेलामालनि जेनेबा बेसादफोर आरो गोबां गुबुन बेस सादफोर बायनो हायो बियो बायग्राफोर खौ जेनेबा गुबुन गुबुन दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा जुनो आरो गावसोरनि बाजेट बादियै साबसिन मोनसे सायखनो खाबु होयो। सावस्रि जोथोननि बिथिङाव इन्टारनेटआ जेनेबा गोनांथार बिफाव लागासिनो दं। सुबुंफोरा जेनेबा डाक्टरनि पेमेन्टखौ जेनेबा अनलाइन बुक खालामनो हागोन भिडिअ सुबुरुन्थायाव जेनेबा बाहागो लानो हागोन आरो फोथायथाव सावस्रिनि खारिथि फरायनो हागोन हरखाब जाब्रबथायनि समाव जेनेबा सुबुंफोरा थाबैनो देहा फाहामसालि फार्मासि एबा एम्बुलेन्स सिबिथायफोरखौ जेनेबा मोननो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै मा सानो जेनेबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ इन्टारनेटआ गोदान मुगानि
औ
से देरसिन दिहुननाय होननानै बुंजायो बेयो ओ मानसिफोरनि रायज्लायनाय सोलोंनाय खामानि मावनाय बायनाय आरो रंजाहोनायनि आदबखौ सोलायबाय।
औ नंगौ नोंथां।
मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा सा सामफ्रोमबो इन्टारनेटखौ बाहायो आरो ना नोंथां ओ बेयो उम गुबुन गुबुन हादर आरो हारिमु ओ सुबुंफोरखौ फोनांजाबो जायनि थाखाय मुलुगखौ फिसा आरो बांसिन फोनांजाबनाय मोनो आरोखि नोंथां।
ओ इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि। मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय आरो बेनि अनगा मोनसे मुलुगखौ अ साननो हानाया गोब्राब
औ।
मानो होनना बुङोब्ला इन्टारनेट नि जोहै जों
ओ मुलुगखौ साननो हायो।
औ।
बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो जोङो।
इन्टारनेटआ कम्पिउटारनि मोनसे बुहुमनां नेटवर्क जाय मानसिफोरखौ ओ खारिथि रायज्लायनो आरो गोख्रैयै नो रायज्लायनो खाबु होयो बेयो बाहायगिरिफोर औ इमेल हरो ओ भिडिअ' कल खालामो। खारिथि नागिरो भिडिअ नायनो गेम गेलेनो आरो ससियेल मिडिया प्लेटफ्रर्म बाहायनो खाबु होयो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
ओ इन्टारनेटनि हेफाजाबजों सुबुंफोरा जायखि जाया। ओ समावनो जेरावनिफ्रायबो गियानखौ मोननो हागोन।
औ।
ओ फरायसाफोर फोरोंगिरि फालांगिनि बिगोमाफोर बायदि रोखोमनि सुबुंफोरा
गासैबो गावसोरनि सानफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ ओ खामानिफोर खौ जेनेबा ओ खामानि दा मावनाय दांनाय बोरै मावो बोरै ओ फरायनांगौ बोरै मानांगौ बेफोरखौ इन्टारनेटनि सायाव सोनारो आरो ना।
औ नंगौ।
ओ इन्टारनेटनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों खारिथिखौ गोरलैयै मोनहोनाय। ओ सिगाङाव सुबुंफोरा बिजाब बाख्रियाव थांनानै ओ खारिथि मोननो थाखाय गोबां बिजाबफोर फरायनो गोनां जायोमोन दिनै बिसोर अनलाइन नागिरनो हायो आरो। सेकेणडनि गेजेराव नो ओ फिननाय मोननो हायोयो आरोखि नोंथां।
औ।
ओ दिनै। ओ दिनै बिसोर अनलाइन नागिरनानै ओ गोबां दावगानो हादों होननानै आं नियाव ओ आं एसे मिथिनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला अनलाइननि जों ससियेल मिडियाआव नायोब्ला जों अनलाइनाव नो ओ खोनायोदि ओ आं आं मबाइलनि जोहैबो गोबां ओ फरायनो हादों। बा मबाइलनि जोहै गोबां बुजि नो मोनदों जा बबेबा मोनसे ओ फरायनायखौ नों बुजि मोनाबा होमबा नोङो अनलाइनि जोहै नायनानै नोङो बुजिनो हायो। बा नोङो मैगं थाइगं गायनायनि बेलाबाबो नोङो माबेबा मैगं बा थाइगंफोरखौ गायनो हायाब्ला बेफोरखौबो इन्टारनेटनि जोहै नायनानै जों मिथिनो हायो।
औ औ नंगौ।
फोरोंगिरि सोलोंनायफोरखौ बांसिन गोसो गोनां आरो गोहोम गोनां खालामनो थाखाय अनलाइन फुंखाफोरखौ बाहायो आरोखि नोंथां।
इन्टारनेटआबो सुंजाबथायखौ सोलायबाय सुबुंफोरा इमेल इन्सटेन्ट ओ मेजेस ओ मेसेेजिं भइस कल आरो भिडिअ' कलनि गेजेरजों न'खर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो। ओ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बाहायगिरिफोरखौ मुलुगनि गुबुनफोरखौ फट' भिडिअ आरो सानस्रिफोरखौ रायलायनो खाबु होयो सोरबाफोरा रोजा रोजा किल'मिटार गोजानाव थायोब्लाबो इन्टारनेटा मानसिफोरखौ गोरलैयै आरो गोख्रै सोमोन्दोआव थानो मदद खालामो आरोखि नोंथां।
औ।
ओ इन्टारनेटनि गुबुन मोनसे गोनांथार बाहायनाया जादों सोलोंथाइयाव आं दानि बेफोरनि बागै एसे फोरमायलांखादों नोंथां।
औ
नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायखादों। ओ अनलाइन सिख ओ अनलाइन क्लास लानायावबो गोबां ओ जौगानो हायो होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला नोङो अनलाइनावबो गोबां मोजां मोजां बा फरायसा फोर बा फोरोंगिरिफोर लोगो मोनगोन। बा नोङो अनलाइन भिडिअ कल आरोबो खायफाया क्लास बानायो। ओ
औ।
कभिड ओ जा कर'ना भाइरास कभिड नाइनटिन बेयावबो आं नुनो मोनदों दि गोबां फरायसालिनि मो जा फोरोंगिरि बिसोरो ओ जा कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द' बे बन्द'नि थाखाय फरायसाफोरखौ जा स्कुल बेयाव फोरोंनो हायाखैमोन। बेनि जाहोनाव अनलाइन क्लास लानाय जादों मास्टारफोरा।
बेयाव आं जोबोद फरायसाफोरखौ अनलाइन क्लासाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनदोंमोन।
गोबां ओ सोलोंथायारि अवेबसाइटफोरा बेसेन नाङै फराय फरायफारि होयो जाय ओ सोलोंसाफोरखौ बिसोरनि रोंगौथि आरो गियानखौ जौगाहोनायाव मदद होयो आरोखि नोंथां। बा नोंथाङा फराय ओ फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय बुजि मोनाब्लाबो अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा गुबुन फोरोंगिरि लानानै ओ बुजि मोननो हागोन आरोखि नोंथां। बा नोङो मायबा मोनसे मेथ्सनि ओ सानखान्थिनि बा इंराजिनि एन्सार नांगौ जायोब्ला नोंथाङा ओ बायदि रोखोमनि वेबसाइटाव सार्च खालामनानै इन्टारनेट नि जोहै बेखौ मोननो हागोन आरोखि नोंथां।
औ।
इन्टारनेटआ गोबां साख्रिनि खाबुफोरबो सोरजिदों सुबुंफोरनि न'निफ्राय ओ खामानि मावनो हायो ओ फ्रिलान्स खामानि मावनो हायो आरो अनलाइन फालांगि खालामनो हायो आरोखि नोंथां नोंथाङा अनलाइन फालांगि खालामनायनि बागै एसे फोरमायलांखादों जेरै